नोंथाङा खोनादों ना?
खोनादों नोंथां खोनादों औ।
औ बिदिब्ला नोंथांनिसिम सानजौफुनि गोजोन गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ - औ नोंथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय
औ नंगौ नोंथां। ओ बिदिब्ला नोंथाङा दा समाव फ्रि दङ'ब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो कल खालामनाय जादोंमोन आरोखि नोंथां।
औ। औ दङ' फ्रि दङ' सावरायगोन औ सावरायजागोन औ - औ।
औ आयदायानो जाहैबाय जोंनिया जोंनिथ' गोदो आरो जों दानि जुगा जोंना गोबां फाराग सोमजिबाय, नङा होमबा?
सोमजिबाय, औ।
औ ओ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो फोरमायना होगो जोंना गोदो बिदि मबाइल बा इन्टारनेट बा कम्पिउटार गारि मथर बिदि गैयामोन नाथाय जोंना बेफोर दानि मुगाव जोंना बिगियाननि बा गोनोखो नि मुग बेफोर गासिबो ओंखारजोबबाय एसे फोरमायना होनो हागोना नोंथां। दा मबाइल बा कम्पिउटारनि सोमोन्दै एसे जेरै औ
औ थारैनो हागोन नोंथाङा जोबोर मोजां सोंथिखौनो खालामदों थारैनो फोरमायनानै जोबोर गोजोननाय मोनगोन आङो औ दा जों
आ आ गोदो गोनोखो आथिखालनि जा गोनोखो मुगा होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदोहाय जोङो ओरैबादि दि दिनैनि इआ आथिखालनि बायदि जोङो एसेबां जौगाहानायखौ जों नुनो मोनामोन नङा होमबा गो दोनि दिनाव दा औ बे रोखोमैनो जोंहा गोदोनिखौ नायनो थाङोब्ला गोदोहाय जोङो ओ जानबुं होननानै बुङोब्ला जोङो टेलिफन ल'खौ ओ बाहायनायबो जों नुनो मोनो मोन नङा होमबा टेलिफन बाहायनायखौ औ थिग बेबादिनो जोंहा टेलिफनाव ओ खौरांल'सो लालायनो हायोमोन नङा होमबा
नाथाय ओ थिग बेबादिनो जोंहा टेल फननि अनगायै गोदोहाय लाइजाम बाहायनायखौबो जों नुनो मोनोमोन नङा होमबा लाइजाम अ जायखौ होननानै बुङो औ लाइजाम फोरनि गेजेरजों जोंहा गोबां लाइजाम जों दैथ हरनो होयोमोन गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
रोखोमैनो जोंहा ओ गारि मथरनि थांलाय फैलायनि ओ जाहोनाव नायनो थाङोब्ला जों नुनो मोनोमोन ओ गावनि हान्था मेला खालामनायनि राहाया जोंहा गावनि थाबायनानै जों हान्थाामेला खालामनायखौ नुनो मोनोमोन बेजों लोगोसे मोखौ गारि खराइ गारि बायदिफोरजों मैसो गारिफोरजों जोङो ओ थांलाय फैलाय खालामनायखौ नुनो मोनोमोन नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां औ थारैनो
फाय ओ जोङो आथिखाल ओरैबायदि सोलायनाय नुनो मोनदों दिनैनि गोनोखो मुगायाव आथि आथिखालनि गोनोखो मुगायाव जेरै गोबां रोखोमनि बायदि रोखोमनि जोंहा दिनै मबाइल एबा जानबुं खारनाय द नङा नमा
गेदेर गेदेर जानबुं औ थि बेबायदिनो जोंहा ओ अनलाइन एबा इन्टारनेटनि गेजेरजोंहाय गोबां रोखोम रोखोमनि जोंहा आथिखाल जौगाखांबोनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय आ खौरां लानायजों लोगोसे गुबुन मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगानि खौरां लानायजों लो जोंहा मबाइलनि गेजेरजों जों ओरैबादि मोननो हायो जेरैहाय गंसे हादोरनिफ्राय गुबुन गंसे हादोरनिफ्राय गुबुन गंसे हादोरनि जा खौरां बैफोर खौरांफोरखौ जों हा एबा गुबुन रायजोनि ओ जोंहा जालांनाय जाथाय एबा खौरांफोरखौ जोंहा न'आव जिरायना थानानैनो दिनै खम समनि गेजेराव जों मोन्नो हायो नङा होमबा बैफोर खौरांफोरखौ औ थिग बेबादिनो बेफोरखौ जों जौगाखांनाय नुबोदों थिग बेनि अनगायैबो जोंहा मबाइलनि गेजेरजों एबा जानबुंनि गेजेरजों ओरैबायदि नुनो मोनो जेरै जोङो गुबुन मोनसे जायगायाव थाना गुबुन मोनसे जायगानिफ्राय जोंहा मोखां नायलायनो हायो नङा होमबा? ओ भिडिअ' कलनि जोहै औ औ थिग बेबदिनो जोंहा ओ मबाइल होननानै बुङोब्लाबो एबा जानबुं एबा एनथारनेत होनो ब्ला जोङो ओरैबायदि हेफाजाब मोननो हायो दिनैनि मुगायाव। जेरैहाय ओ सोलोंथाइनि बिथिङावनो नायनो थाङोब्ला जोंहा ओ फरायसाफोरा गोबां रोखोमनि जोंहा अनलाइन क्लास लानो हायो दिनैनि मुगायाव नङा होमबा? बेनि अनगायैबो जोंहा ओ बायदि रोखोमनि सोंथिनि ओ फिननाय जों मोननो हायो। अ जानबुंनि गेजेरजों एबा अनलाइननि गेजेरजों नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
थिग बेबायदिनो जोंहा ओ हान्था मेला खालामनायनि बेलायाव बुङोब्लाबो जों नुनो मोनो दिनै ओ हान था मेला खालामनोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि गारि-मथर ओंखारनायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा नुनो मोनबावो दिनैनि आथिखालनि मुगायाव न'खर न'खर जोंहा ओ गारि-मथर थाखानायखौ जों नुनो मोनो नङा होबा हान्था-मेला खालामनो। औ औ थिग बे रोखोमैनो जोंहा ओ बायदि रोखोमै दिनैनि मुगायाव ओ जौगाहांनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बे रोखोमैनो जोंहा बुंनो हाबावो दिनै ओ ओंखाम संनायनि बेलायावनो आं जानाय-लोंनाय संनायनि बेलायावनो बुंनो सानदों जेरैहाय गोदोहाय जोङो अरदाब एबा सौखायाव बनजों जोंहा ओ सं संनायखौ जों नुनो मोनोमोन नङा होमबा ओंखाम ओंख्रिखौ नाथाय दिनै जो ङो ओ बादिसिना रोखोमनि गेस एबा कारेन्ट जों संनानै जोङो ओंखाम ओंख्रि संनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा।
औ थारैनो नंगौ।
थिग बेबादिनो जोंहा गोबां सोलायनाय दिनैनि आथिखाल एबा गोनोखो मुगायाव बायदि रोखोमनि जेरै जोङो ओ रांखान्थि ओ बेलायाव बुङो ब्ला जोंहा दिनै सानना नायो जोंनि मबाइल एबा जानबुंजोंहाय ओ ससियेल मिडियायावहाय जेरैहाय इउटुब इन्सटाग्राम फेसबुकफोरावहाय गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै जोंहा गोबां बिबांनि रां आरजिनो हानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नों नोंथां औ औ औ औ इन्टारनेटनि गेजेरजों जोंहा गोबां गाननाय जोमनायनि बेलायावबो जोंहा अर्डार होनानै फ्लिपकार्ट मिश' माइन्त्रा फोरावहाय गोबां रोखोमनि गाननाय-जोमनाय जोङो अर्डार होनानै न'आवनो जिरायना थानानै जों गाननो हायो नङा होमबा नोंथां। औ औ औ औ दा थिग बेबादिनो जोंहा हान्था-मेलानि बेलायाव बुङोब्लाबो जोंहा दिनै बिबांनि गारि-मथरनि आंखाल गैला थिग बे रोखोमैनो जोंहा जानबुंनि गेजेरजों एबा इ इन्टारनेटनि गेजेरजों अनलाइन खालामनानै एबा अर्डार होननानै जोङो ओ गारिजों हान्था मेला खालामनो हायो जेरैहाय रेपिड' उबेर बायदि बायदि रोखोमनि नङा होमबा नोंथां?
औ थारैनो नोंगौ नोंथां सैथो।
दा ओ नोंथाङाबो आंनो आ आथिखालनि दोरोङारि मुगा एबा गोनोखो मुगानि सायाव मा नु हेफाजाब मोननो हायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नंगौ नोंथां थारैनो नोंथाङाथ' आथिखालनि गोनोखो मुगानि सोमोन्दै गोबां ओ बाथ्रा फोरमायबाय आंनो। आंबो जाखिनि हागौ नोंथांनो आङो फोरमायनोसै।
औ
औ नंगौ थारैनो जोङो गोबां फारागखौ नुनो मोनबाय मानो होनबा होनब्ला जोङो औ गोदो जों बिदि जेरै हान्था मेला बा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनायनि थाखाय जोंहा गोदो जानो हागौ गारि मथर गैयामोन। नाथायथ' जोंहा दा गारि मथरनि अनगायैबो जोंहा बिदिनो प्लेन एनबो अख्राङाव बिरनाय प्लेन हेलिकप्टार बिदि ओंखारबाय नङा होमबा?
औ नंगौ।
जोङो ओ गावनि हादोरनिफ्राय जोङो गुबुन मोनसे हादोराव थांनो थाखायबो जोङो ओ जोबोद गोरलै जाबाय औ थिग बिब्दिनो औ नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो संनाय खाव सनाय बेलायावबो जोङो गोबां ओ ओ मट मदद जाबाय जेरै जों थाबैनो जोंनिया गेसाव सङोबा जोंनिया थाबैनो मोनो। औ आरो लोगोसेनो जोङो। कारेन्ट जोबो संनाय बा कारेन्टनि फुकार थिग बिब्दिनो जोङो मा गोदो जोंहा आबै आबौ बौ मोननि समाव जोंहा बिदि बिदिनो माइरं गुन्दैफोरखौ देनो गोनांबा जोङो थफसिफोरावबा बिदिनो थिंखि कि उलाराव देमोन नाथाय जोंनिया दा मा ओंखारबाय जोंना कारेन्टजोंनो देनाय ग्रिन्डार मिसिन ओंखारबाय।
औ
औ बैफोरबो जोङो फारागखौ नुनो मोनो थिग बिब्दिनो उम जोंहा मबेइल जेरै जोङो गोदो ओ जोङो गावनि बाहागि बा जोङो आलासिफोरजों जोङो खौरां लालायनो गोनांबा जों मा खालामोमोन? टेलिफन जों जोङो रायज्लायहरोमोन जों बिदिनो जोङो दखान गला सकफोराव जोङो नुनो मोनोमोन दि टेलिफनाव जों थांनानै जि बा नैजि रां जोङो सोनानैसो जों बिदिनो ओ बेयावबो जोंहा टाइमनि जोंहा सम थायोमोन जेरै जोङो जि मिनिट रायलायनो मोनो बा जिबा मिनिट बिदि औ जेसा नोङो फैसा होगोन बा रां होगोन जोङो बे समानजों जोङो टाइम मथे जोङो रायलायनो मोनोमोन। नाथाय जोंनिया दा मा गासैबो न'खर न'खरावनो बा जोंहा गासैबो न'खराव सासे सासे सुबुंनि आखायाव गंसे गंसे मबेइल नङा होमबा नोंथां उम। औ नंगौ बे नोंथां। थिग बिब्दिनो जोङा मबेइल बुङोब्ला जोङो मबेइलाव गोबां खामानि जोङो ओ खेबसेयैनो मोनजोब्बाय जेरै जोङो मबेइलाव जों गोदो टि भियाव बा जोङो देसाव जोङो फिलिमफोरखौ नायोमोन नाथाय जों दा मा इन्टारनेट ओंखारनाय लोगो लोगो जों बिदिनो गुगोलाव सार्च खालामनानैबो जोङो गोबां जोङो
औ
मिथियै बाथ्रा फोरखौ मिथिनो हायो औ थिग बिब्दिनो जोङो इउटुबफोरावबो जोङो बिदिनो औ मुसुखा बा बिदि एलबामफोरखौबो जोङो फि फोरखौ जों नायनो हायो लोगोसेनो जोंनिया नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो मा जोंनो जाय खायसेफोरा गोसो गुदुं भिडिअ बानायनायफोराव बा बि बिदिनो गावनि हादोरनिफ्राय गुबुन हादोरफोराव थांनानै बैसोरनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बा बिसोरनि हारिमु फुलखौ देखांनानै जोंनो इउटुब फोराव जोङो सार्च खालामनानै जोङो नायनो हायो बा जोङो मिथिना मोनो औ जोङो बैफोरनिफ्रायबो जोङो गियान लानो हायो आरोखि नों
हायो हायो
थिग बिब्दिनो लोगोसे जों गोदो रेडिअ' बा बिदिनो जोङो देग फोराव जोङो मेथाइ खोनासङोमोन जों नाथाय मा दा जोङो गावनि मबाइलावनो जोङो गोसोबायसा जोङो जा गोसोनि गान जोंनो नांगौ लुबैनाय बायदि जोङो औ नायागिरनानै जोङो खोनासंनो हायो लोगोसेनो नोंथाङा फोरमायनाय बायदि जोङो औ बिदिनो सम गैयाब्ला बा जोङो हाथाय बाजारफोराव थांनानै जोङो गस्ला जि जों बायलायनो नाङा मबाइलावनो जोङो मुवा ओं मेश' फ्लिपकार्ट जों बैफोरबायदि एप्सफोर डाउनलड खालामनानै जोङो गस्लाफोरखौ जोङो बिहरनो हायो आरो नोंथां लोगोसेनो जोङो फैसाखौ जोङो गावनि आखाइजों होआलासिनो जोङो मबाइलजोंनो जोङो बिदिनो डायरेक्टलि जोङो अनलाइन फेबो जोङो खालामनाय जायो औ नोंगौ आरो थारैनो सैथो नोंथाङा बुंनाया जोंनिया गुबुन जाबसे जायगायाव थाखाय जोङो बिदिनो जोङो न'निफ्रायबो जोङो गारिखौ जोङो अनलाइन जोङो जेरै रेपिद' औ जोङो बिब्दि उबेर जोङो अला उबेर जों बिदि औ अनलाइन खालामना जोङो न'निफ्रायनो जोङो गुबुन मोनसे जायगायाव जोङो हान्थिलांनो हायो
हायो हायो औ
औ थिग बेनि अनगायैबो जोङो मबाइलाव मा मोनसे जोङो आरो नुबोननो मोन जोङो मबाइलावनो जोङो जोङो अ केलकुलेटार जों जायखौ बुङो जों बेखौ जों गावनि मबाइलावनो जों खालामनो हायो
हायो हायो औ
जे जोङो गोदो जोङो केलेणडारफोराव बि बिदिनो दिन थारिख बा ओ जोङो स्नि गु साननि जोङो दिनै मा सान बेखौ जोङो नायोमोन नाथाय जों दा मा मबाइलावनो जोङो जोङो डाइरेक्ट जोङो नायनो हायो आरो खम समनि थाइमावनो मावनो औ बिदिनो जोंङो जानाय रोंखारनाय लोगो गोबां जोंहा मदद जादों बिदिनो खम समनि गेजेरावनो जोङो जायखिजाया खामानिखौ मावफुंनो हायो बिदिनो जोङो औ गुनदाबसे जायगायाव थानाय जोंनि बिदा बिनानाव जोङो बेफोरखौबो जोङो मबाइलावनो जोङो जायखौ नोंथाङा आगोलावसो बुंदों मोखां नायलायनाय जोङो बिदिनो जोङो मोजां गाज्रि जोङो बैफोरनि जायगानि नुथायफोरखौबो जों नायहरनो हायो आरो नोंथां।
औ
औ लोगोसेनो जोंहा मा जेरै जोङो गुगोलाव जोङो गुबुन मोनसे ह दरनि बेफोरनि जाथायफोरखौबो जोङो सार्च खालामनानै नायनो हायो लोगोसे नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जोङो गुबुन मोनसे हादराव मायबाफोर बिदिनो खौरांफोरखौ जोङो लकेलाव जोङो जोङो मिथियोबा जोङो नुनो मोना। नाथाय जों गोदो मामोन जोङो- बबेबा मोनसे हादराव मायोबाफोर जोङो खौरां जायोब्ला बा बिदि जोङो रेडिअ'फोरावसो जोङो- समखौ नेनानैसो जों खोनासंनो गोनां जायोमोन। नोंगौना नोंथां? औ ओ- बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय दिनैनि बे गोनोखो मुगानि बा जोङो सोमोन्दै सावरायनानै नोंथांनिफ्राय आङो गोबां बाथ थ्रा मिथियैखौ मिथिबाय लोगोसे आंबो जाखिनि हागौ आं नोंथांनो फोरमायना होबाय।
औ थारैनो ओ गोबां खोथा सावरायलायनानै आं खालामदों गोजोननाय मोनबाय। गोजोन्थों नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां बिदिब्ला एसेयावनो लाखिनोसै नोंथां?